खोनादों औ खोनादों दे। खोनादों औ खोनादों। खोनादों नोंथां। हेल' हेलौ औ खोनागासिनो दे नै दा खोनाबाय।
हेलौ
औ खोनादों दे नोंथां।
खोनादोंना?
दे खोनादों नोंथां औ दे एसे औ खोनादों।
हेलौ
खोनादों दे खोनादों खोनादों।
हेलौ औ नोंथां खोनादोंना
खोनादों। औ खोनागासिनो दं नोंथां।
खोनादोंना नोंथां जों
औ खोनागासिनो।
समाव मा टपिकनि सावरायगोन नोंथाङा दा मा मावगासिनो
मा होनदों नोंथां
जों बिदिबा मोनसे टपिक लानानै सावरायनि
दे नोंथां सावरायजागोन दे टपिकखौ एसे फोरमायना होदो
नंगौ नोंथां जोङो इडुकेसननि सायाव सावरायनि
दे दे औ
जोङो इडुकेसन जों मानि थाखाय जों सोलोंथाइ लानांगौ नोंथां बा जोंनि थाखाय मानि थाखाय जों मानि थाखाय सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय गोनां एबा नोंथांमोननि एरियायाव सोलोंथाइनि माबै बांदोंनो
औ जागोन दे नोंथां सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ सोलोंथाइया जोंनि मोनसे बाहागो सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा थांनानै थानायाव माने जोबोर गोब्राब जानानै फैदों माने नोंथां सोलोंथाइखौ जोङो जोंनि जोङो मिथिनो थाखाय बुजिनो थाखाय जों मा मावब्लाथाय जों मा जागोन जों बेनि थाखाय जों गियान लानांगोन जों सोलों थाइखौ जोंनो नांथारगौ बेनि थाखाय जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो उन्दै गथ' फरायसाफोरखौ ओ गथ'निफ्राय जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय जों गथ'फोरखौ जों स्कुलाव होनाय जायो स्कुलाव होनायनि थाखाय जोङो एल पि स्कुलाव होग्रोनाय जायो बेनिफ्राय फरायनानै जोङो एम इ स्कुल, हाइ स्कुल बेनिफ्राय हाय सेकेणडारि कलेज बिदिनो गोजौ गोजौ लागि लेभेलाव जों फरायनानै जोङो सोलोंथाइखौ जों लानो हायो आरो माने गोजौ गोजौ लेबेलाव सोरबा मोजां सोलोंथाइखौ जों लानानै मोजां गियान दानानै सोरबाबा मोजां मानसि जायो सोरबाबा डक्टर जायो मोजां सोरबा इन न्जिनियार जायो सोरबाबा पायलट जायो बिदिनो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइया मोनसे जोबोर गोनांथार बुस्थु माने बेयो सोलोंथाइ गैयाबा दानि मुगायाव जे जेबो गैया माने सोलोंथाइया जायनो सोलोंथाइ दं बेनो दानि मुगायाव दावगानो हायो माने खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ नोंथां
खोनांदोंना खोनादोंना
खोनादों खोनादों आरो जोङो सोलोंथाइखौ लानानै जोङो मोजांहाय बाहायनांगोन बे सोलोंथाइफोरखौ सोलोंथाइखौल' जोङो लानानै जों बेखौ थाबाय थायोब्लाथाय जोङो जानाय नङा जों सोलोंथाइखौ लानायनो लानानै जोङो गुबुननोबो जों सोलोंना फोरोंनांगोन गुबुनखौबो जों फोरोंनांगोन जों आरो नों रोंनानै थानानै मा जानो नों बेखौ जोङो नों बाहायाब्लाथाय रोंनानै थानानै जेबो मुलाम्फा गैया नों रोङिजोंसों समान जागोन माने सोलोंनानै सोलोंथाइखौ नों लानानै लानायनि मुलाम्फायानो जानाय नङा नङा नों गुबुनखौ फोरों गुबुन खौबो नों नों गियानि जानानै मा जानो नों बेखौ बाहायाब्लाथाय नों गुबुनखौबो गियान होनो रोंनांगोन नों मोजांहाय ओ बिथोन होनो रोंनांगोन सोलोंथाइ लानानै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां सोलोंथाइनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जे नोंगौ जोङो सोलोंथाइखौ लानांगोन जोङो जोंनि बा जोंनि गथ' गथायाइखौ बा जोंनि फंबायमोन बिनानावखौ जोङो स्नि एबा सेभेन इयार्स जानाय लोगो लोगो जों जोंनि फरायसालिफोराव जोङो दैथायहरो एबा जोंनि नार्सारिफोराव जोङो दैथायहरो थिग बेबायदिनो फरायै फरायै फरायै फरायनानै बिथांमोना गेजेर गेदेर लेभेलसिम मोनहैयो एबा बिथांमोना गोजौ लेभेलसिम मोनहयो कलेज लेभेलसिम मोनहैयो कलेज लेभेलसिम मोनहैनानै बिथांमोना बिदिनो गावबा गावनि जिथुनाखि साख्रिनि बेलायाव बिथांमोनहा फरायो नोंगौ जोङो सोलोंथाइखौ मानि थाखाय लानांगौ होनबाथाय गोदोनि दिनाव जोङो सोलोंथाइ लानायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनोमोन एबा जों माखासे बैसो जानानैसो जोङो फरायसालिफ्राव थांनानै नुयोमोन नाथाय जों दानि दिनाव जोङो उन्दै उन्दै समावनो जोङो सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंगौ जोङो सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखायाइया गोनां जोंनि जुदि सोलोंथाइ गैयाबा जों आगानसेबो जों दावगानो हाया सोलोंथाइ गैयाबा जों जिउआव जाफुंसार जानो हाया नोंगौ जों सोलोंथाइ लानानै जाफुंसार जानो हायो जों सोलोंथाइ लानानैनो गोबां मानसि फ्रा दिनै साख्रि मावदों गोबां मानसिफ्रानो दिनै बिजनेस मावदों गोबां मानसिफ्रानो दिनै मोजां मोजां खामानि मावदों दिनै सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जों जों जौगानो हादों दिनै भारतआ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दावगानो हादों नों जुदि सोलोंथाइ गैयाबा नों गंसे मबाइलखौबो नों सालायनो हानाय नङा नों सोलोंथाइ गैयाबा नों गंसे नखरखौबो नों सालायनो हानाय नङा ओंखायनो जों जों जोंनि सोलोंथाइया जोंनो गोनां सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जिउआव जों दावगानो हानाय नङा सोलोंथाइखौ जोङो मानि थाखाय नांगौ होनबा जोङो दिनै नखर संसार जानो थाखायबो जों सोलोंथाइखौ नांगौ नोङो जों दिनै बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायनो थांनोबाबो जों सोलोंथाइ नांगौ जों सोलोंथाइखौ नांगौ जोङो दोनै हाथाय बाजाराव एबा गंसे मबाइलखौ सालायनोबाबो जोङो सोलोंथाइ नांगौ दिनै जोङो जेरै गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जुदि थांनांगौबाबो जोंनो सोलोंथाइखौ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनां बेनिखायनो जों सोलोंथाइखौ लानांगौ सोलोंथाइ लानानै जों जा-जा-जाफुंसार जादों बा सोलोंथाइ लानानै जोंनियाव जाफुंसार जानांगोन जोंनि लाइमोनफोरा दिनै सोलोंथाइखौ लानानैनो गोबां गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्राव एबा जोङो दिनै साख्रि मावनायखौ जों नुनो मोनदों दिनै गोबां आइजोफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों एबा जोङो साख्रि लानायखौ नुनो मोन्दों जों सोलोंथाइ बा जियाव जोङो नों हाजारखे जों जाफुंसारनो हाया आरो जों जिनि रोंनायखौ जों गुबुननो फोरोंनो हानांगौ नों जुदि नों नों जिनि जुदि रोंनायखौ जों जुदि गुबुननो जुदि फोरमायनानैनो हाया होनो हायाबा नोंथांमोननाय बायदि जनो जों जिआव जोङो जाम्बा बायदिनो जानानै थागोन बेनिखायनो जोङो निजिनि जुदि रोंनाय बे रोंनाय खो जों गुबुननि सिगां फोरमायनानै होनो हानांगौ एबा जों जोंनि निजिनि जुदिनि रोंनाय बेखौ गुबुननि सिगाङाव जोङो फोरमायनानै हानायासो बे गोरों गोरोंनि नामाव थायो माने बेनो नोंथां
उ उम नंगौ नोंथां नोंगौ खायसेफ्रा गोरोंफोरा खायसे आं गोरों होननानै एसे गोग्गाना लानानै थायो आरो खायसे मानसिफ्रा
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
ओ बेखौ फोरोंनो नागिरा औ बेखौ दिहाफोरखौ होना हो अब्ला जायो नों गोरों जानानै मा मुलाम्फा होमब्लालाय
नंगौ नोंथां नोंथां नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो माखासे सुबुंफोरखौ नोंथां नोंथां होननाय बायदि नुयो नाथाय गोरों होननानै गाव गोरों होननानै माखासे दमखौ देखायो नाथाय बे गरों गोरों होननानै थायो नाथाय देखायनो नागिरा बेफोरबायदि जों माखासे सुबुंफोरखौबो जोङो एफोर बायदि नुयो गोरों होननानै जुदि नोङो नों जुदि नोंनि जुदि रोंगौथिखौ नों जुदि गुबुननो देखायनो हाया नोंखौ गुबुना नोंखौ गोरों होननानै साननानै लानाय नङा नोंथां बेनिखायनो नोंनि नोंनि जुदि गोरोंनाय गोसोनि रोंनाय लिरनो रोंनाय बुजिनो रोंनाय बे जुदि नों नजों जिखुनु नों रोंनाय आखाइनि हाबायानो जा जिखुनु नों लिरनो रोंनायानो जा फरायनो रोंनायानो जा जिखुनु रोंनायखौ नोङो गुबुन सिङाव नोङो देखायनो हानांगोन अब्लासो नोंखौ गुबुना आमुगा रोंगोन आमुहा रोंमारगौलै होननानै नोंखौ बिसास खालामगोन एबा सुबुं माहारि नोंखौ मानिनानै लागोन नों जुदि नोंनि रोंनायखौनो जुदि नोङो गोसो सिङावनो जुदि लाबाय थायोबा नोंनि जुदि रोंनाय बे रोंनाया नोंनि नोंनि गोसोआवनो एबा नोंनि देहायावनो बिजिरनानै थांगोन एबा नोंनि रोंनायखौ गुबना नुनाय नङा नोंथां
औ नंगौथ' दा जोङो जोङो गथ' गथायाइफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो जोबोर सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनाया गथ' गथायफोरखौ जों मोजां सोलोंथाइ होनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ दिनै जोङो जोंनि
गथ' गथायफोरखौ जों नोजोर होनाया जोबोर गोनांथार बेनि सायाव जों माबायदि जों गथ' गथ'फोरखौ माबायदिहाय नोजोर होनानै मोजां सोलोंथाइ होनो बेनि सायाव नोंथाङा एसे इमान फोरमायना होदो
नोंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि बिदि दिनैनि जोंनि गारजेनफोरनि गारजेनफोरा दिनैनि दिनै जोङो जोंनि जोंनि जिथुनाखि लाइमोनफोर एबा जोंनि फरायसाफोरखौ जों दिनै जोथोन लायैखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै जोंनि लाइमोनफोरा दिनै फरायसालियाव थाङो जों फरायसालिनिफ्राय जोङो लाइमोनफोराबो जोंनि फरायसालियाव खारखुमाबोयो दिनै टिउसनाव थाङो टिउसनाव थालासिनो खारखुमाबोयो बेफोरबायदि जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ नुबाय थादों जेनबा जोंनि फरायसाफोरखौ जों नुबाय थादों दिनैनि जे जोंनि गोदोनि जिथुनिखि गारजेफोर बिथांमोना जेब गोख्रों स्ट्रं होननाय नुनो मोनदों एबा खोनानो मोनदों नाथाय जोंनि गार्जेनफोरा स्ट्रंखौ एबा गावबा गावनि गथ'फोरखौ एबा फरायसाफोरखौ गावब गाव अननायनि गेजेरजों अनायनायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ जेबो बुङि गथ'फोरखौ जेबो बुङि रायो बेफोरखौ नुनो मोन्दों। दिनै जोंनि लाइमोनफोरा एबा जोंनि गथ' गथायफोरा माखासे गाज्रि लामाजों थांनायखौ जों नुनो मोनदों दिनै गाज्रि लामाखौ थांनायखौ गारजेनफोरा मिथिसेयावबो दिनै गावबा गावनि फरायसाफोरखौ बादा होयैखौ जों नुनो मोनदों दिनै जोंनि फरायसालिनि फरायसालियाव जोंनि गारजेनफोरा गथ' गथ' खौ एबा जोंनि फरायसाफोरखौ बिथांमोना स्कुलफ्राव थांनानै खबर लाहैया दिनै आंनि गथ'आ स्कुलाव फैदिना फैयाखै आंनि फरायसालियावथ' दिनै थांना थाङाखै आंनि आंनि फिसालाफोरा दिनैबा आंनि फिसाजोआ दिनै बेसेबां नम्बर मोनदों बेफोरबायदिखौ जोंनि लाइमोनफ्रा एबा जोंनि गारजेनफोरा दिनै बेफोरबायदि फरायसालि फरायसायाव थांनानै फोरोंगिरिफोरजों बेफोरबायदि रायलायहैनायखौ आं नुनो मोनाखै नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
नोंथां जोंना समा जानानै फैबायमोन।
औ दे होनोमब्लालाय नोंथां दोनलायनोसै दे होमबा औ गोजोननाय थाबाय।